हेल नोंथां हेल' नोंथां अ खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां फ्रि दङ।
अ। ओम नोंथांजों आं मोननैसो आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा रायज्लाय जागोन ना?
औ नों थां रायलाय जागोन दे आं फ्रि दङ।
औ औ औ उम आदायानो जाहैबाय बैसागु जायखौ बुङो ओ आगु बैसागुनि बागै रायलायगोन। ओ बैसागुखौ जोंनाथ' दा दाबायदि जुगनि जुगाव ओ स्नि सान फालियो आरो गोदोनि आबै आबौमोननि जुगावबा ओ बैसागुखौ दान मोनसे बेखौनो फालियोमोन होननानै खोनानो मोनदों। ओम जेरै आबै आबौमोना गोदोयो ओ बैसागु दानसेखौनो उम मोसौनि बैसागु, अमानि बैसागु दैैमानि बैसागु, दाउ, अमा, बोरमानि बेफोरबायदि मुं होनानै बेफोरबायदि मुं होनानै ओ बारहो हरोमोन होननाय खोन-खोनानो मोनदों आरो मोनबोदोंबो जोङो बहाबा बहाबा नुबोदों। ओ नाथाय जोंनि दा जोंनि जुगाव जोङो स्नि सानखौल'सो फालिनो मोनदों आरो ओ नुदों आरो जेरै ओ स्नि सानखौ माबोरै फालियो होनबा से बैसागु दाननि से खालारनि ओ सानसे सिगांखौ जोंना मोसौनि बैसागु होननानै फालियो ओ बिनि उनाव से सान औ आरो मानसिनि बैसागु आरो नै साननिफ्राय नै सानावलासे मागिनाय बेैसागु। बेफोरबायदिनो बैसागुखौ बारहोहरो आरो स्नि सानखौ गुबै बैसागु होननानै जोङो दान मोनसेनि बैसागुआव जोङो स्नि सानखौ गुबै बैसागु होननानै ओ फालिनानै बारहोहरनाय जायो। ओ बे स्नि सानाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बे मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु आरो ओ मागि गिनाय बैसागु बे स्नि सानखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै मा आयदाजों माबोरै खालामनानै बारहोहरो नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां थां दैनि ला
थां ओ बैसागुआ बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे आगु ओ रंजालि ओ जाय जायखौ जों रंजायै बाजायै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो ओ बैसागुनि सेथि सानावनो जोङो ओ मोसौ थुखैनाय जायो
औ
बे मोसौ थुखैनायाव जोङो ओ लाव फान्थाव दिग्लि लिथि बिलाइ बिदि लानानै जों मोसौखौ उम लाव फान्थावखौ जोङो हाना लानानै ओ बेखौ जों माला बानायो बेनि उनाव जों बेखौ मोसौनो मोसौनि गोदोनायाव गानहोयो आरो जों मोसौनि ओ मोदोमाव बि बिदिनो ओ साराय खान्थानि हांगारखौ हल'नानै जानाय थावजों उम गलायनानै फोनना जोङो बेखौ मोसौनि बिखुं बेहाय मोदोमफोराव फोननानै जों मोसौखौ दैमायाव लांनानै ओ थुखैनाय जायो आरो।
औ
बिदिनो ओ बैसागुखौ जों मोसौ थुखैखांनायनि उनाव स्नि दिन फालियो जोंनि ओनसोल हेलौ
औ औ
बिदिनो बैसागुनि से खालार खालि जोंनि जायगायाव ओ जोंनि गामियाव आरो बिदिनो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमनानै मान होयो। गोदोरफोरनि फाय उम बोर लायो। आरो गिदिरफोरा बो उन्दैफोरखौ बोरसासि स्रियो बिदिनो जोंनि जायगायाव फालिनाय जायो। आरो बे ओ बैसागुनि नै खालारनिफाय जोंनि गामियाव बिदिनो मागियो आरो। हो गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' ज' जानानै बिदिनो गामि गामि ओ मा खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै ओ मागिनो थाङो। बे ओ
गासि ओ जोंनि जायगायाव गथ' गथायफ्राबो एक ओ उम थख' थख' एस ओ माने आलादा आलादा गथ' गथाय फोरा आलादा बोराय बुरैफोरा आलादा आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा आलादा जानानै मागिनो थांनायखौ जोंनि जायगायाव नुनो मोनो।
ओ नोंथांनि जायगायावबो बिदिनो जायो नामा
औ नोंथां जोंनि सोलाव बो बैसागु फोरबोखौ बेफोरबाय दिनो ओ फालिनानै नै ओ बारहो हरो जेरै आङो एसे बुंलांनाय मोसो ओ मोसौनि बैसागुखौथ आं एसे गोबां बुंलांबाय आ जेरै ओ मोसौखौ जों गलियाव आ फुङावनो सिखारनानै जोङो मोसौ यावनो जोङो आखा से फिथाइ सामथाय जे जों जेरै फान्थाव हालदै थाराय दिगलि लिथि बेफोरखौ लानानै जोङो सारनानै गोथार बानाय बिनि उनाव उम सानाय बामफा खान्था बेफोरनि खिथौनि हांगारखौ जोङो हल'नानै ओ थालिरनि फस्लायाव जोङो लानाय जायो आ लानानै जानाय थाव बा जायखौ बुङो थाव जों जानाय थाव बेखौ ओ उम मिक्स खालाम नानै बा गलाय नानै ओ जोङो औवा बिज द्लिखौ जोङो ससे ससे मोनथाम दो ना लाना बेखौ जमा खास्रायनानै बेजों जोङो मो सौखौ आ फोथा फोननाय जायो आफोथाखौ फाम फोननानै जोङो न'निनो फुख्रि बा आ सेरजिनो ओ दैमा दैसा बेफोराव लानानै जोङो मोसौखौ थुखैनानै गोथार खालामनानै बे मोसौनि सानखालि जों फोथाराव होना फैयो आ बिनि उनाव मोसौ ननि सानाथ' बेनो बेनिआ ओ से खालाराव जोङो मानसिनि बैसागु होननानै बुङो जायखौ बे मानसिनि बैसागु खालि जोङो उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनानै आ बोर लायो बेनि उनाव जों गेदेरफोरा उन्दैफोरनो ओ बोर होयो ओ जेरै जों उम आ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि नेमा दोङो जे ओ गासैबो ज' जानानै जोंनि रायजोआव बा जोंनि ओनसोलाव ओ जेरै जों आबै आबौ बोराय बुरै जानानै थानाय बिथांमोनखौ जोङो बे से दानखालि आ दुगैस्रां लोबस्रां गोदान गाननानै जोङो गानै जोमै बा खुलुमो आरो गासैबो गथ'फोरानो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो गेदेरा उन्दैनो मान होयो ओ नोङो ओ जेनेबा दा आ जायफोरा हायो जेनेबा जायफोरा रां रु फानि एसे ओ खुबिदा गोनां बेफोरो बिसोरो आ फायाव एसे एनै फिसा फेनला बाबाबो ओ
माबा लानानै ओ बान्थाफोर लानानै ओ खुलुमो आरो गेदेरखौ नाथाय जायफोरा ओ एसे रां रुफानि आं खाल बिसोरो ओरैनो आखाइ रोजायैबो खुलुमनो हायो बेयाव जेबो ओ माबा गैया ओ बिनि उनाव नै खालारनिफ्राय जोंना गामिनि गासैबो रायजो राजाया आदा बाजै गथ' गथाय गास सैबो ज' जानानै गोदो आबै आबौनि नि बायदि ज' जानानै ओ बैसागु मागिनो थाङो। अ नखर नखर मागिनो थाङो। लोगोस से लांफायो दामग्रा आगसु दा दामग्रा आगजुनि मुङानो जाहैबाय ओम हो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना ओ बे जाबख्रिं बेफोरखौ लाङो थरखा फोरखौथ लांफानानै ओ मोसानो बा रं जानो थाङो बे न'खर न'खर गासैनिबो न'खर न'खर हाबनानै मागियो। ओम जाय बि गोमाया न'खराव हाबनायाव जाय बिगोमाया नोंनो रां बा माइरं एफा एनै हरो बेखौ जोङो गोजोननानै लानानै फैयो। ओ बिनि उनाव आ जोंना बे बैसागोआव बे स्नि खालारहालासिम बेखौ जोङो रंजायो आरो रंजानायखौ नुनो मोनदों आरो जोंबो रंजायो बेबायदिनो बैसागुनि स्नि दानखौ बारहो हरो ओ नों थांमोननि ओनसोलाव ओ जे बे बैसागु मागियो बेयाव नोंथाङा ओ आइजोफोरखौ मा गाबनि ओ दख'ना जायखौ बुङो जोंनि गाननाय दख'ना लांगा बेखौ मा गाबनि ओ गोबाङै बा बांसि सिनै गाननानै ओ आइजोफोरखौ ओंखारलांनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नोंसोरनि ओनसोलाव?
अ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव आइजोफोरा बिदि बैसागु मोसायोब्लाथाय बांसि सिनानो गोमो गाबनि दख'ना आरो गोजा गाबनि आर'नाइ आरो गोथां गाबनि ओ गस्ला गाननायखौ आं नुनो मोनो।
अ औ
थांनि जायगायाव आइजोफोरखौ मा गाबनि बिदि गाननानै ओंखारनाय नुनो मोनो?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओम आ आइजोफोरा गावनो आखाइजों दानाय लांगोना लांगा दख'ना बुङो बे खौ गोमो गाबनि गानो ओ बिनि उनाव लायो गोदोनायाव रेगे रेगां आरो जानजियाव खायो ओ आर'नाइ फास्रा हाजो आ गरनि बेफोरबायदि गानै जोमै देलाय मालाय जोंनि आइजोफोरनि ओंखारलांनायखौ सिख्लाफोरा ओंखारलांनायखौ आंनि ओनसोलाव आङो नुनो मोनदों आरो ओ नोंथां
अ नोंथां जोंनि आयदाखौ बेयाव फोजोबनोसै नामा
औ दे अब्ला नोंथां नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय
औ दे नोंथांनिसिम जोबोर साबायखर थाबाय
औ दे
दे